औ औ खोनादों खोनादों औ खोनादों औ खोनादों खोनादों खोनादों
ओरैनो बेस्थ नामा नोंथां
बेस्थ'आथ' बेस्थ' नङा दादसो ओंखाम जाखांनानै बावाखै ।
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रिया माबामोनलै मा होनो फोर्ला मोन । फोरला ओमफ्राय पापर एवदेरदों आरो ।
रायजलायनाया बर'आव मोजां मोननायनि बागै रायज्लायसो नामा नोंथां ।
मोजां मोननायनि जायो रायलाय जायो ।
जेनेबा सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनलायनाया फिउसारनि थाखाय मोजां गाज्रि
उम
यो खोख्लैया माबा ओ आथिङाव गसंथानो हानायाव ओम खौ हेफाजाब होयो मदद होयो ना होआ ना नोंथांनि खर'खौ जायो बिदि रायलायनोसै न?
गावबागावनि एक्सपिरियेसखौ रायलायनोसै होमबा ना? ना मारै औ मालायनि खौ दा बोरै बुंनो हानो । जेनेबा गावबा गावनिखौ फोरमायलायनानै लानोसै माबायदि औ
जागायनोसै होनबा नोंथां ना?
औ दे जागायदो ।
दाथ' नोंथा मोजां नायनो थां ओ नायनो थाङोबा गाज्रिबो दं मोजांबो दं । ना नोंथां
नंगौ गुबुन फारसे जों नायोबा मोजां गुबुन फारसेजों नायोबा गाज्रि । बे ना?
बा मोजांखौनो एसे रायलायग्रोनोसै नामाथाय
जायो ।
सेंग्रा बैसोआवथ' जेनेबा सेंग्रा सिख्ला बैसोआव उम नुलायनानै फसायलायबानो बेखौनो गोस्थोलायनाय होनबाय ।
औ औ नंगौ मेगननि
मेगननि नोजोरजों गोरोबलायबाथाय
औ
थोलायनाय होनहैबाय।
औ नंगौ
आवथ' मा होनो बिदिखौ एट्रेकसन माबा जालायोना जेनेबा बा नोजोर बोलायनाय जालायो। संसारनि माया लिला थाबाय बि जेन'बा।
एक्सुवेलि नोंथां मोजां मोननाया माने सेंग्रा सिख्ला नि गेजेरावल' जाया।
अ
उम उम उम
आजि खालि माथो बै हाबा जाखानायफोराबो
औऔ उम बेखौनो बांसिन नुनो थांसै नोंथां।
ससियेल मिडियाखौ नुलाबायो माथो सोरबा सोरनिखौबा खारनाय सोरनाबा संसारा नायानो गारलायनानै खारनाय इदि याव सेंग्रा सिख्लानियाव होनोबा जोंहाथ' एसे मोजांबो दं गाज्रिबो दं।
उम मोजाङा मामोन नोंथां बुंफिनदो।
मोजाङाथ' जेन'बा ओ सेंग्रा सिख्ला बैसोआवथ' बयबो गावबागाव आथिङाव गसंनायनि थाखाय माबा नागिरो ना लामा बेयाव जेनेबा नोङो एखमबा नोंना खर'आ एसे गरम जागोन। मा खालामगोन मा मागोन नुगोन सोरजों रायलायगोन सोरजों मा फोरमायनो बिदि मोनोना ।
औ औ ।
बे समाव मोजां मोन नों नख'रावबो बिमा-बिफाजों बिदिखौ नों मोंजां रायज्लायनो हाया । जेन'बा मोजां मोननाय मोजां सिख्ला मोनोबा
दुखु-सुखु दुखु-सुखुखौ रायलायनो फोरमायनो हायोहाय जेने बा
उम एसे गुसु मोनो आरो । जेने'बा गोसोनि सिंनिखौ खोथाखौ नों फोरमायनाय नो हाबाय जेनबा
औ गोसोआव मा साननाय दं?
ओरैबायदिबो दं ओमफ्राय गाज्रिनि खेथ्र'वाव
बायजोनि खेथ्र'वाव
सिख्लाबा सेंग्राया एकदम बारे रायज्लायबाय थानांगौनो सानसे आंजों रायज्लायाबा आं माबाया रागा जोंगोन हागोन बिदि थायो सोरबा सोरबा बै समावनो हौवायाबो बिदिनो। बै समाव जेन'बा नोङो नों फरायनोबो सुख मोननाय नङा आरो। जेनबा नोङो। रायज्लायबाय थानांगोन बिजोंनो नों टाइमबो गैया जागोन।
सोरनिबा सोरनिबा बिदि बिदि खेथ्र'आव फैयो आरो। जेनेबा नों केरियारसो नायनो माबाखौसो नोंनि। जिउनि राहाखौसो नों नायनो ना मोजां मोननायखौसो नों स सामलायनो। बिदि फैयो आरो। बै समाव नों ओरैबो जाया ओरैबो जाया। गेजेराव जाम्बा बाय जाना थानाय बिदि फैयो मालाबा मालाबा।
फैयो फैयो फैनायाथ' नंगौ।
उम।
जाय बेबायदि लुुबैयो लुुबैयो सेंग्रा बा सिख्लाया बै गावजों थाजानो सानफ्रामबो रायलायजानो लुुबैयो, बैबायदि सेंग्रा सिख्लाफ्रा लास्टाव नोंनि बैयो जिउनि बै खस्थ'आव नोंखौ गारना- थाबावगोन बिसोरो।
सि बाथ्रा आरो आजिखालिलाय माथो मेरला साख्रियावला बोराय बोराइफ्रानो मालाय।
गोरलै औ नंगौ।
कलेज फरायनायफ्राव। गावजों समान बा गावनि एसे देरसिनजों गोसथोलायबाय। ह बेहा ओरै सिख्लायाथ' बैसोआ गिदिर जाबा।
संख्रि ेवब्ला सोरबा नायफैबाय जेनेबा।
उम।
बेब
बे बै समाव बे हौवाया जाम्बा जानोसै, जौ लोंलाबायग्रा जानोसै लेखायाव थांग्रा फौरायायावबो थां थांला।
उम मानो बै नांगौ समाव बियो जेनेबा फरायनांगौ समाव बियो दिस्थाबखालामहरनाय जाबायना बैयाव, गावजोंनो थाफानांगौ जाहैबाय बैयाव थ' बियो बे सेंग्राया जेनेबा गावनि जिउनि राहाखौ लानो दानानै दोननो हायासैना बै समाव, बेजों बेबायदियाव बिदि जानांगौ जायो नोंथां।
इदिनो संसारनि लिला माया
औऔ
ओरैनो नोंथांना दंना गैया
दंनायालाय दंमोनलै नोंथां माथो बुंनो गैया नङाखौ उम गोयै खौथ' बबाव बुंनानै लानो
माबायाबो बारायबायना आजिखालि ओ सुबुंफ्राबो बारायबाय बुहुमाव मोनखायो सासेया आरो जाय जायमोन थारा बेखौ मा होनबावनो सोरबा सोरबा गोसो जानानैबो लाया ना जेनेबा बे मोजां गाज्रिनि जोंदहाय राइलायनाय बायदि
औ औ औ सोरबा मानि मोजां सोरबा गाज्रिखौ उम माने सोरनिखौबा नुखाबायमोन नालाय ओमफ्राय बैखौनो आंनावबो फैगोनदां आ साननानै जेनेबा लायो। थायोना। मोजां मोननाय जेनेबा आङो देनां आइ आफा नायखौसो आं लागोन बेफोर बायदिबो थाहैयोना साननाय।
उम।
गावनि जेनेबा गावनि मोननांगौ जे गावनि जिउनि थांखिखौ होसो नायाव गोसो होयो बांसिन।
उम उम बिनो आरो ओमफाय ओरैनो नोंथां मा बायदि बिसि मोनजानो लुगैयो नोंथाङा?
मा होनदों नोंथां।
मा बायदि मोनजानो लुबैयो जेनेबा।
ए जिउनि लोगोरिखौ। मोननायाथ' मोजां। बेखौनो लुुबैयो लुबैनाया। खाफालावसो मा लिरनानै दं। बेखौ बुंनो हाला आरो।
रावबो गाज्रिखौ लुगैखाया।
मोजांखौथ लुबैयो बयबो आखल मोजां नायनो एसे समायना मावनो दांनो रोंनाय आइ आफाखौ मान सनमान होनो रोंनाय सिबिनो रोंनाय बेफोर बायदि जेनेबा दुखु सुखुआव लोगोसे मदद होनाय। थाफानाय बेफोर बायदि।
नांगौ नोंथां बिदिखौनो।
उम।
नङा नंनाया महराव नायनानै सिनाया आखलखौ बेयो खिन्थु ना।
थाइजौ हाथायाव थाइजौ गोमोनखौ नोंङो सायाव नायनानै जारौ नुबा सिङाव मा बायदि बेखौथ' मिथियाना जोंङो बेखौ एसे। एसे नाग्रोनांगौ जायो। नायग्रोनांगौ जायो एसे सानग्रोनांगौ जायो आरोना जिउनि मोनसे एसे गिदिर बिबाना बियो नों जेनेबा जिउनि जिउनि लोगोरिखौ नों सायखनानै लानो हायाबा नोङो नोंनि जिउआव मा जालांगोन लास्टाव बेखौ जों मिथिनो हायाना उनाव।
नंगौ नंगौ लानांगौ माने मोजां मोननाय थाखायोबा जोंङो एसेबाबो जों मिथि हमदांनो हायोना बै सिख्लाया माबायदि आलनि एसे गोजाननिफ्राय गोबावनिफ्राय मोनथिनाय जायोना बेनो आंनि जेनेबा जिउनि लोगोरि जाथारगोन नामा बेफोरबायदि नोंङो लासै लासै नोंङो हमदांलांनो हायो मोनदांनो हायो ।
लानांगौ नथां खस्थ मस्थ नागिरना लानांगौ दानि जुगाव । गोरलै नंङा आजिखालि मोननांगौआबो ।
नोंगौ नंनाय साख्रि बाख्रि गैयाबा आखाइयाव गोब्राब जायो मोननांगौआ । साख्रि बाख्रिजोंल जायाना उम ।
माथो मोनखायो मोननाया संसारा बिदिना ।
नोंथांमोना ट्रेन खाथिथार नामा दा माथो हु हु । ट्रेन गाबनाय खोनाथारदों औ औ औ खोनाफैदों नै । औ लाव
दे होमबा नोंथां औ नोंथां उनफोराव उनफोराव रायज्लायबावसै होमबा ।
औ जागोन जागोन दे दे औ औ ।